औ नोंथां
थ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां दे बुं
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
ङो ओरैनो दंथयो नोंथां नोंथाङा माथो खालामबाय दं?
वाय ओरैनो जिरायनानै
औ
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै माने कल खालामनाय जादों आरो नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन। गना
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां बुंलाय
औ जेरै जोङो न'आव थानानै बा समखौ जोङो बोरै बारग होलाङोब बा बोरै बोरै खालामनानै जों माने समखौ जों बारहोयो नोंथाङा बेनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ आं आंनि मोनदांनाय बायदि आं सावरायनो हागोन नोंथां। अब्ला नोंथाङा खोनासं
औ।
जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बाहायनाय होनोब्लाथ' जोङो बयबो बे मोनसे बेबो मोनसे हाबाफारि नङा होमब्ला
औ नंगौ।
जेरैहाय जों सिखारनायनिफ्राय जोंङो माखासे जोंङो सुबुंफोर जेरै जों उन्दैनिफ्राय लाना जोङो देरसिन बोराय बुरिसिम नङा होमबा? अब्ला जोङो आंङो स्टुडेन्ट लाइफ फरायसा जिउनि समखौ आं बुंनि आं जेथिया फरायसा नङा होमब्ला आंनि जिउखौ बेयाव मोनसे सथायो जेरै जोंनि जोंनि जेरै उन उन्दैनिफ्राय देरजासिमनिया सोलायनाय फैयो। जोंनि फरायनाय थासारिफोरखौ जोङो गोबां सोलायनायाव लाबोयो। उन्दैयाव जेसेबांखि जों सम खालामोन बेनिख्रुइ जोङो मा होनदों देरनानै जों बांसिन समखौबो जों होनांगौ जायो आरो बिदि आरो आं आंनिया जाहैबाय जोंनि बायदिब्ला जों आंनि बायदिब्लाथाय आं फोरमायलांनि नोंथां खोनासंलां।
औ
जोंनि सिरि मोननाय जेरै सिखारनाय सम जोंनिया जों बा बाजियावनो जों बांसिन सिखारनाय जायो।
औ
बेनि सिगांबो जोङो जेथिया जों एगजामनि जोङो जेथिया जोंनि आनजादारि फैयो अब्ला जोङो जोङो ब्रै बाजिनिफ्राय जोङो सिखारना बांसिन खाथि खाथिब्ला खाथिनि बेसे सिगाङाव जों बिदि सिखारो। खायसे बांसिन फरायसाफोरानो ओ ब्रै आरो बा नङा हबा? बिदि बाजै माने गावबाागाव सम फारि बायदि फरायो बियो जेरै जों आं बा बाजियाव नोंङो सिखारनानै जेखि आंनि ओ मावनांगौ हाबाफारि जेरैहाय आंनि आं हाथाइ मानजनानै मोखां सुखांनायनि उनाव आङो जेथिया ओ साहा लोङो बेनि उनाव आं जेथि आंनि फरायनाय रुमाव आंङो ओ जिरायो बेनि आं जिरायखांनायनि उनाव आं हाबाफारि बायदियै आंनि ओ फुंनि जारेंगाखौ आंङो जानानै जेथि आंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ आंङो मावफिनो बेखौ मावनानै उनाव आङो सानजौफुनि जारेंगा जाना आङो बिनि उनाव दिस दसेहाय आङो जिरनो लानाय जायो। बेनि उनाव आंनि मावनांगौ हाबाफारि फोरखौ आङो मावनाय जायो। बेनि उनाव माखासे थाबावो आरो बेनिनो जेरै न'निनो हाबाफो हाबाफारिफोर एसे आं बेखौबो आं हेफाजाब होनाय हेफाजाब होयो आरो मोनाबिलि स दम बेहायबो आङो मा होनदों आं जेथिया मावो मावनांगौ हाबा फारि दं सेथिया माखासे फरायनो गोनां आंनिनो माखास हरनाय आनजादारिनि हरनाय बेखौ आङो मोजाङै ओ नायफिननांगौ। खालामो माने नायफिननांगौ जायोना बेखौ बे बेखौ आङो माने आनजादारि खालामो आरो गावबो बिदिहाय ओमफाय बिदिनो आं माखा-माखासे आंनिफोर ओ आयदाफारिफोरखौ आङो माने फोजोबो फोजोबना ल लायो आरोना मावनांगौफोर औ अब्ला जोंथ मोनायोमफ्राय अब्ला मोनानि जों जारेंगा जानायनि उनाव बेहायबो आङो सम फारि बायदियै दसे आंनि हाबाखौ आं मावफिनो फरायनाय हाबा हाबाफारिजों जेरैहाय दा फरायसा। नङा अब्ला नोंथां। औ बिदियैनो आं माने ओमफाय जे जेब्ला आङो। बे आंनि हाबाफारिखौ मावखांब्ला आङो जेब्ला ओ एमाव उन्दुनो लायो बेनि उनाव आं सिखारनानै आरो बैबायदियैनो आङो माने आंनि खामानिखौ बिदि मावलांनाय जायो। माखासे सुबुंफोरा आलदा आलदा जेरैहाय आबादारिफोरा जोंनि फरायसा जिउआव बिदि जायो आरो आबादारिफोरनि बायदिब्ला आबादारिफोरा नि हाबाफारि बायदिब्ला बिसोरनिफ्राय फुङावनो सिखारना गावसोरनि फोथार दुब्लि नङा होमबा।
औ नंगौ।
बेयाव जों ननिफ्रायनो मोसौखौ लांफानाय जायो बांसिनानो जोंनि आबादारिफोरनाव जोंनि मोसौ बोरमा जिब जुनार जों फिसिनाय नुनो मोनो नंगौ न ना नोंथां औ। बेफोरखौ लांफाखायो बेफोरखौ? फोथारावनो लांजोब लाङो जेरै फुंनिफ्राय सोरांनाय लोगो लोगोनो फोथाराव लाङो लांनानै फोथारनि हाबाफारिफोरखौ मावो बिदिनो बिसोरबो गावनि गावसोरनि ओ आबादनि गेजेरजोंनो गावसोरनि जिउखौ खुंफुङो। जेरैहाय माखासे आ बेथन गोनां मावनाय सुबुं फोर नङा होमबा नोंथा
औ नंगौ नं
ओ बिसोरो बे थनारि मावनाय सुबुंफोराबो माने गावसोरनि सम बायदियै गावसोरनि समफोरखौ मावलांङो गावसोरनि जेरै हाय ओ अफिस थांनाय सम सि मिथियो बिसोरो गावसिनि समखौ नायनानै थांङो गावसोरनि हाबाफोरखौ मावफुंङो बेनि उनाव फैयो बिसोरबो गाव गावनि रुटिन माने आयदा फारि आरो बिदि माने बयबोस सुबुंफोरा बयबो माने गावसोरनि आयदाफारि बायदि जेरै आइजोफोराबो नखरारि मावनाय आइजोफोराबो गावसोरनि फुंनिफ्रायनो सिखारना ननि माखासे खामानिफोर थायो बेखौ फोजोबो बेनि उनावनो फारिर फारि फारि बायदियै गावसोरनि हाबाफोरखौ मावो खायसेया बेनि गोजों गेजेरजों जोंबा माखासे आइजोफोरा बेनि गेजेरजों सु नखरारि खामानि गेजेरजोंबाबो गावनि सोलोंथाइनि नोंङा होमबा? गावनि सोलोंथाइखौ दिहुननानै ब्लाबो इसेबाबो मानि फरायो बिदि आरो बिदि बिदिजोंनो गोबां बुहुमनि सुबुंफोरानो मानदो आ दावगालांगासिनो दं। जोंनि माहारियावबो गोबां दावगालांबाय दं। नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? सासे आइजोआ दे ओ नखरारि खामानिनि गेजेरजों बियो जाफुंसार जानो हाया बुंङो। बेयो गावनि गोरोन्थि ना ना गुबुननि गोरोन्थि बेखौ बुंनो हागोन ना नोंथांङा एसे
बेखौ उं बुंनो थांङोबा आइजो माहारियाबो दानि जुगावथ नोंथाङाबो खागौबा नुखादों। गोरोन्थिया सानना लानाय बा गाव सानना लानाय गोरोन्थिबा गावनि जागौ। जेरै जों आइजो होनना बुंनो थाङोबा थ आइजोफ्रा नखरनि गासैबो दायथखौनो लानांगौ जायो नंङा होनबा जेरै गावनि फिसाइनि बा फिसानि नखर खुंनायाव बोरै बोरै खालामबा बोरै जायो बेखौथ आइजो माहारियानो गासैखौ आखाव रुज जुनना लानो गोनां जायो नंङा
औ नंगौ नोंथां
जेरै आइजो माहारिया ओ गावनि फिसायजोंबो समान समान माने खामायनो हा हायोबा इनकाम खालामनो हायो आरो जेरै ओ फिसा फिसौनि फरायनायनि थाखाय खरसा बाजार जानायनिबो खरसा फिसा फिसौनो गान होनाय। जोमनायनिब
उम नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो आइजो माहारियाबो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै हाजिरा खामला मावना नाय माने थायसे थायनै आरजि फैनो हा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै माइ हानायनिफ्राय बा मैगं थाइगं‌ फानहैनायनिफ्राय
नंगौ नोंथां
बा जेरै हाथाय बाजाराव फिथा बा साहा बेफोरबायदि फानहैनिफ्राय बेफोरबायदिखौ माने आंनि मोनथिनायाव माने मावनो हायो आरोखि।
हायो गोबां दं नङा ओमबा नोंथां औ गोबां मावनो हानाय सुबिदा दं। नङा ओमबा नोंथां? बेनि गेजेरावबो सासे आइजोआ नङा ओमबा? नोङो सिगांसिनै नोङो नखरारिनि नोङो बिबानखौ रुजुनदोंब्लाथाय बेयाव माने गावनि समखौ दिहुननानैबाबो माने गावनि हाबाफारिखौ मावनांगोन नोंगोना?
औ औ नंगौ नंगौ
जोङो आयजोफोराबो जोङो आय जो होननानै दि न'आवनो थानांगौ बेयो माने ओ रां खामायनाय। बिनि मोनथाय गैया बिदि बिदि बे अ बिदि जानो बिदि नङा आरोना बिदि जानो नाङा। माने जेरैहाय जोंखो
गोबां खामानि मावनानै जों आरजिनो हायो। हायो जेरै नआव थानानैबो जोङो बा मोसौ बोरमा अमा बेफोर बायदिखौ लानानै जों नखौबो जों माने सायलांनो बा खुंनो हालां
माखासे दं नङा होमबा नों थां जि जोङो जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो माखासे जिउ खुंनो हानाय राहाफोर दं
औ औ।
अब्ला जों आइजो होननानै जोङो नङा होनबा? जोङो नआवनो थानानैदि जोङो एख खाम एख जोङो खामायनो हाया दिहुननो हाया होनना जोङो गावखौनो माने जों नोरोम लानो नाङा नोंगौ ना नोंङा नों
औ नोंगौ नोंगौ।
गावखौनो जोङो राफोद जानांगोन। सासे आइजोआबो नोङा होमबा बिदि जोङो दावगालांनांगोन। माबोरैहाय जों जों माबा मोनसे जोङो दारिमिनारिफोरजोंबो जों दावगानो हायो जेरै सि दानाय दारिमिनजों दावगालांनो हागोन नोङो नों आरो माखासे आखाइारि हाबाफोरनिफ्रायैबो नोङो दावगालांनो हागोन गोन नोङा होनबा आथिखालावथ गोबां गोबां रोखोम रो रोखोमनि बायदिसिना नोङो बानायनो हायो। जेरैहाय माखासे दिजेनारि माखासे नों फुल बायदिसिना बि बार बेग बायदि नङा होनबा नोङो सि फोर हेबनोबो हायो गोबां बिदि दं आरो ना गोबां अपसन
थां जोंना समाबो जाबायमोन।
लौ जागोन दे।
औ दे नोंथां नोंथांजों। सावरायनानै जोबोद
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।